हा?
औ खुलुमबाय।
नोंथांजों आङो आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां थारैनो। ओ आंजों लोगोआव दा सम दं।
औ औ बेब बेबायदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय मा मानि आबाद मावनाय जायो बेखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां।
औ औ
हा जोंनाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ जैरै जोङो लाव आबाद बा लावाबो जोंना मोननै मोनथाम रोखोमनि दं। जेरै पानि लाव राङा लाव जायखौ जोङो जोगोनार होननानै बुङो। पानि लाव दैलाव जायखौ बेनि उनावहाय बान्दा ख फुल कबि। बिलाहि फान्थाव बायदि आरो जोंना दं गोबां ओ आबादफोर जेरै जोंना दैज्लां बोथोराव माइ बेदि खौनो जोंङो ओ मावनायखौ नुनो मोनो जों समाजावहाय गामियारि ओनसोलफोरावहाय जेरै जोंङो लाव जोगोनार जोगोनार हु जोंङो हायाव थायनाय बास सांङाव थायनायखौ ओ जोंङो नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां?
मोननै रोखोमनि आरो
मोननै रोखोमनि थायो ओ बेबायदिनो बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ गिबियावनो हालेवग्रनानै लाग्रोनांगौ। हालेवनायनि उनावहाइ खौ जोंङो जि जायगायाव गायगोन हालेवखांनायनि उनाब जाव फेनानै जे जोंनि जोलै ओ लाव बेगरखौ जोंङो गलाफोराव बा न'आवनो जाखांनाय उनावनो जोंङो बेगरखौहाय जों लाखिया दोनो नंङा होनबा नोंथां? औ औ। खिना दोननायनि उनावहाय जों बेखौ सम बायदियै बा बोथोर बायदियै जोंङो बोथोर बा दैज्लां बोथोर खौ जोंङो सायखनानै जायखिजायाख ओ गायनाय जायो गायनायनि उनावहाय जों ओ साथाम सानब्रैनि उनावहाय ओ फिसा बिफां दोननायखौ जों। नुनो मोनो रोदोमखांनायनि उनाव नोंनि बिलाइ आं गांनै गांथाम खिलिबोयो खिलिनायनि उनावहाय नांगौ बायदिहाय जों बेनो दै होनाग गौ जायो दै होखा ओ दै होनां ग जायो। बेनि उनावहाय जोङो हासार होनांगौ जायो हासारखौ सोरबाया रासायनिक बा सोरबाया ओ जिबियारिया हासार होयो। थिग बेबायदिनो जोंङो बेबायदि आबाद मावलांनायखौ जोङो नुबाय दङ। बेनि उनावहाय जोङो। जे दंफांखौ नायनानै बा बिफांखौ नायनानै जोङो ओ सांनि जाय सांनि लावखौ जोङो सां होनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो बेनि बिलाइ बा फिथाइनि थाखाय बिबारनि थाखाय जों गोबां रासायनायख आ मुलि होनांगोन आं जायो। बेखौ जोङो सम बायदि होनां गौ बेनि उनावसो जोङो फिथाइखौ मोननो हायो फिथाइया जोंना खमैबाबो थामजि ओ ब्रैजि बा थामजिनि गेजेराव जों फिथाइ खौ मोननो हायो‌। नोङा ओमबा नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो लाव लावनि जोङो बिजौ बिजौखौबो जोङो मै गं जानो हायो बा बैखौबो ओं जानो हायो बेनि उनावहाय जोङो लावनि महरहाय जेब्ला थाइहाङो अब्ला गोथां जायो। बेनि उनावहाय जेथिया बियो एसे रालांबाय थायो रालांबाय थायो बिनि उनाव खायमानिफ्राय एसे खायमा खायमा जालांनाय नाव हे बेयो जेतिया राहैगोन बे गोदजा गोदजा जालांथारो नंङा ओमबा नोंथां? ओ लेस्राफोरखौबो जोंङो बिनफोरखौबो जों फान्थावफोरखौबो बेबायदिनो नुनो हायो जोंङो ओ लेस्राखौ ओ हानिबो सांनिबो नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोंङो लेस्राखौ जोंङो बेगरखौ नवाव जानायखौबो लाखिना दोननो हायो होमबा जोंङो गलाफोरनिफ्राय लाना होनानै गायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंङो गोबां जोंनि समाजाव आं गायनायखौ जों नुनो मोनदो जेरै जोंङो लेस्रा गायनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो दाहाय दानि बावैसो बुंलांनाय लावनि बा ओ लावनि बाङै थिग बेबायदिनो लेस्राखौबो गाय नाय जायो। हायाव बेनि बेगरखौ होग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जेथिया बेयो गांनै गांथाम बिलाइ होयो अब्ला बेखौ रासायनारिफोर गिबियारि हा सार होननानै जोंङो ओ फोथांनायाव जोंङो मुखुब जायो जों आबादारि फोरा बेनि उनावहाय जाब्ला बेनि बिलाइखौ होनबा बेनि देरनाय लावनायखौ नायनानै जोंङो खाय बा सा होनानै जोंङो बेखौ दिखांनाय जायो बेनि उनावहाय बेनि बिदि फिथाइनि सम बेखौ नायनानै जोंङो जायनि थाखाय जों रासायनारि ओ मुलि होनाय जायो, जायनि जाहोनाव जोंङो फसलखौ मोननो हायो नङा होमबा? फसल होखांनायनि उनाव खाय जोंङो ओ खमैबाबो सप्तासे थानायनि उनाव जों बेखौ जोंङो ओ फोर फाननाय जायो, बा जानाय जायो नंङा होमबा? नङाब्लाथ' जों रासायनारि हासारखौ जोंङो मोनजागोन नंङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ ओ जोंनिथिं जाय दा दासान्दिथ' दैज्लां बै दा दैज्लां समाव माइ आबादखौनो गोबांसिनै मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो थेवब्लाबो मैगं थाइगंनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय लाव ले स्रा, पथल, जिंखा आरि बिब्दिबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजायबो बिबायदिनो ओ माइ आबादखौ माबायदि ओ मावनाय जायो एसे फोरमायनि। थि आरो नोंथांनो गोबांसिनै मिथियाब्लाबो। औ बिनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबि गिबियाव जों खोथियाखौ फोग्रोना लानाय जायो आरो बै खोथियाखौ जों फोनो थाखाय न'वबो लाखिखानाय बिधान बा बायनानै लाबोनाय बेखौबो फोनाय नुनो मोननाय जायो आरो जेरै जोङो। थोनि बस्थाफोराव। बै भिधाननि माइखौ सोयो सोनानै हाखरफोराव गारना दोननाय जायो आरो सानथाम सानब्रैनि थाखाय। बेनि उनाव औ बै सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बै माइखौ दिखांनानै एसे लांदां जायगाफोराव लखबनानै एसे फेनसार ना बैखौ थास' बिलाइ। बा लाय बिलाइजों खोबना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदियैनो बेयाव गाजाया थाबनो ओंखारो होनना बुङो आरो बिबदि खोबना दोनोब्ला बेबायदियैनो जोङो बै माइखौ जेराव फोहैगोन बे दुब्लिखौ जोङो साफा खालामनानै लायो बेनि। ओमफ्राय एवना लायो आलि दानो बाहोनानै लायो बेनि उनाव बेखौ खोथियाखौ जोङो खोथिया जायखौ फोगोन बै माइ बिधानखौ जोङो खिरखा बा मोनसे आगजुफोराव लानानै आखाइजों मुथ। मुथा मुथा ओरै सारनानै होनाय जायो आरो बै फोमोनना दोननाय दुब्लियाव। फिथायाया जौनो थाखाय बा देरनो गायजानो थाखाय जोंनो दान मोनसे बा बेनिफ्राय बाराबो नांनो हागौ आरो। बिब्दिनो जों होनाय जायो। बेनि उनाव आरो बै। खुथियाखौ जेराव गायहैगोन बै दुब्लिखौ जोङो गिबि गिबियावनो आलि दाननानै लानाय जायो आरो खेबसे जोङो एवनायाथ' आथिखालाव जों मोखौजों एवनायखौ नुथारला आरो ट्रेक्टरफोरजों एवो आरो। आथिखालाव गोबां सिनै ओ खेबसे एवग्रोना। गायो आरो बेखौ खामार होननाय होननानै बुङो आरो अब्लानिया बै बे हाग्राफोर दं दुब्लियाव जाफोर बेफोर सेवनानै थायो आरो खेबसे एवनानै दोनोब्ला। बेनि उनाव जों आलि दाननाय जायो आरो औ नंगौ। आलि दानो दाननानै जों बेनि उनाव जेब्ला गायनो जागोन। सम अब्लानिया बै हाखौ एवनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जों खेब्रै खेबबायालासे एवनायखौ नुनो मोनो आरो अब्लानियासो मोजां हाब्रु जायो आरो हायाव बेनि उनाव जोङो आलि खोनाय जायो बेनि उनाव जा खोथिया फोनाय दङमोन बेखौ जों फुनानै लाग्रोयो आरो गायनायनि। सिगांनो बेनि उनाव ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो माइखौ बेबायदियैनो आथिखालाव गोबां हासार आरिबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माइफोरावबो। गोबां औ-औ। हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय ओरै दखानफोरनिफ्राय र। सायनारि हासारउनुखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय बिब्दियैनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै लेस्रा बा राङालाव बेफोरखौबो गोबां मावनाय नुनो मोनो आरो आथिखालावथ' जोंनि जा न'खरफोराव दोनखानाय बि। थां थायो बेफोरखौ माने एसेबां मोजां जानाय नुवा आरो आथिखालाव जोङो बाजारफोरनिफ्रायनो गोबांसिनै जोङ बेगरफोर बायनानै लाबोनानै गायनायखौसो नुनो मोनो आरो दा जों बायनानै लाबो बेसो साबसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मैगं थाइगंफोरखौ। बिबायदिनो औ नंगौ। गायनाय जायो आरो बिब्दियैनो जों दा जेरै माइ आबादनि बागै सावरायलांबाय बै माइ आबाद मावनायावबो जोंनि जेरै नियम आार खान्थि फालिनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो जेरै। हाल जांख्रा गसा लानाय मायनाव लानाय आरो गोबां जोंनि हारिमुजों माने सोमोन्दो गोनां बेबायदि आसार खान्थि बाहायनायखौ बा ओ नुनो मोननाय जायो नोंथाङाबो मिथिगौ दा हाल जांख्रा माखौ बुङो बेयाव मा मा खालामनाय जायो बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ-औ थारैनो। एसे फोरमायनानानै होनि जाखिनिखौ हागौ। नङा होमबा नोंथां। मानोना जों हाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोङो एसे। ओ जायबा दुब्लि दब्लायसे दब्लायनि लाखि ना गामिनि मोजां आइजोेंफोरखौ माइ गायनो मोननानैहाय, जों बे ख आं मा बेनि गसा बा बिनि माइ जि बिदान बेखौ जोङो रुजुननानै लाना होनाय। खौ जों नुनो मोनोमोन। हाल जांख्रा जिखालि हा जोंनि। जोबगोन अब्ला बै नखरा बेखौ लाना फैनायखौ जों नुनो मोनोम मोन। बेनि उनावहाय जोङो। न आव फैना ओमबा सिथ्लायाव बा बाथौ जोंनि बर' हारि बाथौआव जोङो। ओ गायना दोननायखौ आं नुनो मोनदोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो। थगि होयो थगि होनायनि उनावहाय दुब्लि फोथारनि। ओमफ्राय जोङो हाब्रु लाफानानै जे माइनि बिगोमा बिगोमाखौ जोङो हाब्रुजों नाय बेबायदि खौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि दानिया फालिनायखौ खायसे फालिसै गुबुनानो गोबाङानो। फालिनो ओ नाग दानि जुगावहाय।
ओ नागिरला आरो मानो ना आथिखालाव जों गोबां एनै हाजिरा लानानै जायो आरो ना आथ जोङो सावरि आरि लिंनानै बेबायदि ओ फालियोमोन रंजायै बाजायोमोन आरो ओ मावनाय दांनायनि लासखालि माने जोबखालि आथिखालाव नाथाय जोङो हाजिरा लायो। है गायहैयो नालाय बेनिखायनो खम नुनाय जायो आरो
औ
अ दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय। साबायख'र थाबाय नोंथांनि सिम।
थांजों सावरायनो‌ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों।